नोंथां हेल' नोंथां
औ खोनादोंना? औ नंगौ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
औ
औ नोंथां दे नोंथां आंनो एसे औ नोंथां मोनसे आयदानि सोमोन्दैसो सरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथां आंजों सरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथा
अ दे होमब्लाा बिदिब्ला नोंथां जोंनि आबो औ गेबेंनायनि सोमोन्दै फोरों
आंबो।
औ औ दे नोंथां।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ औ दा जोंहा ओ आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां? जायनाखि जोङो आबहावायावनो थांनानै थायो जों जिब जिबि बिफां लाइफां जिउ गोनां जिउ गैयै गासैबो जोङो मिलायनानै बा गावजों गाव सोनारलायनानै जोङो आबहावायाव थांनानै थायो नङा होमब्ला नोंथां जोतक्षथेऊऔङो जाय खौ जोङो मा आ मोनसे आबहावा बा मोनसे ओनसोलनि आबहावा होननानै जोङो बुङो आरो नोंथां दा बेबायदिनो जोंहा आबहावाया जोङो मानिे सुबुं आ सुबुं माहारिजों समानै जोङो जौगायै जौगायै जौगाबोनानै जों दासिमहालागै आबहावाखौ जोङो मानि ओ सोलायबोनायखौ जों नुनो थांबाय आरो नोंथां गोदो माबायदिमोन आरो दा मा माबायदि जोङो गोबां सोलायनायखौ नुबाय आरो ना
औ नोंथां औ
सोलायनाय सोलायनायखौ नुदों होननानै बुङोब्ला जोंहा मोजां जानायखौ बांसिनखौनो जोङो नुनो थाङाखै बिनि सोलायै जोङो माने गाज्रि जाबोगासिनो थानाय जोङो बे नुबोगासिनो आरो नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय आबहावाया माबायदि गोग्गो बा सिखोन साखोनमोन दा बेबायदि नंला आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला बेनि गाहाय जाहोनानो जादों जोंहा सुबुं अन मानि बांबोनाय आरो जोङो आबहावाखौ नेवसिबोनाय आरोना दा आबहावा गुबुंले जानानै गाहाय जागोन होन्नानै बुङोब्ला जोंहा जोङो सुबुं माहारिबा जोङो जोंखौनो होननानै लानाया गाज्रि नङा आरोना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आबहावा ओ जोङो मोजाङै बा साखोन सिखोन लाबोनायनि सा सोलायै जोङो बैफोरखौ जोङो नेवसिबोगासिनोसो दङ आरोना बिनि बानजायनायखौ जोङो नेवसनानै जोङो माने बेखौहाय दा गुबुंले खालामबोगासिनो आरोना नोंथां दा जोंहा आबहावा गुबुंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गासै मोन थाम बा मोनब्रै बाहागोआव जोङो राननो हायो आरोना नों दा थिग बेबायदिनो जोंहा सेथियाव दङ ओ बारनि गेब्रेंनाय बा बारनि गुबुंले जानाय नैथियाव दङ हानि गुबुंले जानाय थामथियाव दङ ओ सोदोबनि गुबुंनाय आरो ब्रैथियाव दङ दैनि गुबुंनाय नङा होमबा बै गासैखौबो जोङो लानानै मा मोनसे आबहावा गुबुंले जानाय बा आबहावानि मैला जानाय जोङो बुंनो हायो आरोना नाथाय बैफोरनि गासैनिबो मोनसे गाहाय जाहोन बा देरसिन जाहोनानो जाबाय जोंनि जों बा सुबुं माहारि दा गिबियावहाय जोङो दैनि मैला जानायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां आरो बेखौ जों माबोरै फोसाबनो हायो जोङो बेखौबो सावरायनोसै दा दैनि मैला जानानै होननाय बुङोब्ला ओ दैया बा दैयाव जायनाखि जों माखासे ओ ओ रासायनारि मुवा गलायनानै बा हा बा मैला मैथा जों गलायनानै जोंहा दैनि बै गोग्गोआ खमायलाङोब्ला जोङो बेखौनो मा दैनि गुबुंनाय बा दै मैला जानाय होननानै बुंनो हायो आरो नोंथां आरो बे दै मैला जानाया जोंनि जिबियारिफोरनि बा जिउआरिफोरनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानै जोङो बुंनांगोन आरो ना नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला दैनि मैला जानाया जोंनि जिउआव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरो नोंथां दा दै मैला जानायनि माखासे गाहाय जाहोनफोरनि बेयावहाय आं खोन्थानोसै दा गिबियावहायनो जोंनि सुबुं अनजिमा बांनाय आरो बेखौ बाहायनाय आरो नोंथां दा थिग बेबायदिनो जोङो दैखौहाय ओ जानला मोनला बाहायनाय जेरै जोङो ओ मा होनो दैफोराव बिदिनो नाङा मैला मैथा ओ मुवा बेसाद गारनाय प्लासटिक गारनाय बा माबा गेसाव गोफोन गारनाय बैफोरनिफ्राय जोंहा दैया बांसिनै गुबुंनानै फैयो आरोना नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ दुब्लिफोरावहाय माइ गायोब्ला बा आबाद मावोब्ला जोङो बैफोराव माखासे जे रासायनारि हासारफोर बाहायो बैफोरजोंनो जोंहा दैया गुबुंनानै फैयो आरोना नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि दानि दावगालु बा ओ जौगानाय मुगायावहाय जोङो बांसिन गोबां रोखोमनि माखासे कल खारखानाफोर ओ माने जौगाबोगासिनो दं आरोना नोंथां नाथाय बै कलकारा खारखानानिफ्राय जोंहा गारजानाय माखासे मुवा बेसादखौ जोङो ओ बबेबा जायगायावाय ओ जमा खालामालासिनो बा जमा गालासिनो जोङो बैफोरखौ दैफोरावसो गारहरनाय जों नुनो थाङो आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंनि दैया गुबुंले जानानै फैयो आरोना नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो नुनो थाङो ओ बैफोरनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि सुबुं अनजिमा बा जोंनि सुबुं अनजिमा बांबोनाय आरो बैफोरनि ओ सुबुं अनजिमानि ओ गाज्रि आखल आखु नि थाखाय जोंहा दैखौ गुबुंले जानायखौ नुनो थाङो आरोना नोंथां। दा बे दै गुबुंले जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखाय जोङो गिबियावनो मा खालामनांगोन जोङो दैनि फारसे जोङो गावखौनो सांग्रांथि लाबोनाया जोबोद गोनां आरो ना। मानो होननानै बुङोब्ला दैया मोनसे मिथिंगायारि सम्पद आरो बे समफोरा जोंहा माब्लाबा समाव जोबनानै थागोन जोङो बैखौ माने ओ बुंनो हाया आरोना नोंथां जोङो माब्लाबा समाव जोङो बै दैफोरा जोबनानै थांनोबो हागौ। बेनिखायनो जोङो बै दैखौ संरैखा खालामनाया जोबोद गोनां आरोना नोंथां। दा जोङो दैखौ संरखा खालामनो थाखाय जोङो गावजों गाव गावनि गोसोआव जोङो माने बैखौ बुजिलायनाय लाबोनांगोन आरो ना गिबियावहायनो दा बिनि उनावहाय जोङो बैफोर माखासे मैला मैथा जोङो जाबोर जोथोर प्लास्टिक प्लुस्टिक बा दालाफोर दैयाव गारनायखौ जोङो ओ खमायनांगोन बा जोङो बन्द' खालामनांगोन आरोना नोंथां। दा बिनि उनावहाय जोंहा बै कल कारखानाफोरनिफ्राय गबोनाय माखासे गाज्रि बेसाद रासायनारि मुवाफोरखौ खौहाय जोङो दैयाव गारालासिनो जोङो बेफोरखौ बबेबा मोनसे जायगायावहाय जमा खालामनानै जोङो बैफोर गारनाय महर दैयाव गारनायनिफ्राय जोङो होबथानांगोन आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो दैनि गुबुंनायखौ खानो हायो आरों नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो ओ आबहावा आरो बैफोरनि गुबुंनायनि सोमोन्दै आरो बैफोरखौ माबोरै फोसाबनो हायो बिनि सोमोन्दै आंनो सावरायनानै होन हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा ओ ओ दै गुबुंनाय आरो बार गुबुंनाय सोमोन्दै आंनो गोबां खोथा फोरमायबाय। आं दा फोरमाय नोंथां बैफोरखौ माबोरै राहा लानो हागोन। बेफोरखौ राहा लानो थाखाय जोङो गासैबो सुबुं माहारिफोरा सांग्रां जानांगोन। मानो होनो बा बुङोब्ला बेफोर बारा ओ दै गुबुंले जानाया जाहैबाय जों सुबुंनि उम सुबुंनि ओ मा होनो सांग्रांथि नङिनि थाखायनो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो ओ दिनै दावगालु औ ओ मानसे मोननै नांगौ जानाय गासैबो मुवाफोरखौ जों दारिमिनाव बानायो। बैबो दारिमिनाव एबाय इन्डासट्रि एबा इन्डास्ट्रिफोराव बानायनाय बानायनाय समाव गोबां दैनि बिबांनि गोनांथि जायो जायो बेफोर बिबांनि दैनि गोनांथि खौ जोङो दैमा लैथोनिफ्राय जोङो बोखांनो एबा हाासनिफ्राय बहनानै जोङो बाहायनाय जायो नोंथां बेबायदि बाहायखांनाय गाज्रि दैखौ ओ मा होनो फिन सोदांफिननानै जोङो मोजां जायगा दैयाव एबा बिलोफोराव जों हगारनांगौ नाथाय जोङो बेनि सोलाय जोङो मा खालामो थिना फिना लाफानो थोंजोङै नाला नालायाव हेगार हरो नालानि गेजेरजों। नालाया ओ गेजेरजों बेफोर दैया थांनानै बिलो लैथो लैथोमाफोराव गोलैहैय मा एबा दैमा दैसाफ्राव गोलैयो। बेफोरनि जाहोननि थाखायनो दिनै दैयाफ्रा गुबुंले जानो हमदों आरो नोंथां। नाथाय जोङो बेफोरखौ डाइरेक थोंजोङै बिदि हगारा लाफानो ओ दारिमिन खारखानाफोरा बेफोरखौ सोदांनानै फिन दै साइकेल बानायनानै बेखौ नों दैयाव दैमायाव एबा लैथो लैथोरमायाव खो हरोब्ला बेयो साबसिन जागौ आरो थां होमबाला होमब्लानो मा होनो बो दै गुबुंनाया गैया जागोन नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ आरो मा ओ जों सुबुंफोरा बेफोराव सांग्रांथि थानांगोन आरो गासैबो सुबुङा। आरो मा खालामनो नांगौ नोंथाङा बुंदों नो राबो मैला मैथा गारनाय नंगौ नोंथां दिनै जोङो नोगोरफोराव नुयो ओ थाङोब्ला जाबोर जाथोब जेरै पेकेट गाज्रि मैलाफोरखौ थोंजों ओ मा होनो गो रान जायगा एबा दासबिनाव सोया लाबानो थोंजोङै मबबा नाला बिलोफोराव जोङो ज'मा जाना थानायखौ बैफोरनि थाखायनो मा जादों जोंहा दैया गुबुंले जादों नोंथां। बेफोरखौ जोङो सो गारामोनबा दैया दिनै गुबुंले जानाय नङामोन नोंथां। जायनि जाउनाव बेफोरबायदि ओ मा होनो ओ जाबोर जोबो जाबोर जुथुब मा आरो न'नि ओ बै गाज्रि दैफोरखौ डायरेक्ट नाला नाथायाव हगार हरो नाला नाथाया थाङै थांनानै जाम्फै एबा उम दैमायाव एबा दैसायाव गोग्लैनानै बिलो बिलोमा माने बेखौनो गो दैखौ गुबुंले खामनाय जादों। बैफोरनि जाउनावनो दिनै सुबुंफोरा बायदिसिना बेमार आजार ओ जानायखो जों नुनो मोनदों। जेरै बिगुरनि बेराम, दिनै केन्सार बिदिनो हार्ट एटाक बिदिनो गोबां ओ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। बेफोर जागोन गासैबो सुबुंनि थाखायनो सुबुङा मा सांग्रां नङैनि थाखाय बेफोर जादों। सुबुंफोरा दिनै एफोराव जानला मोनला गारा मोमबा दिनै बिलो लैथो लैथोमानि ओ मा होनो दैया गुबुंले जानाय नङामोन आरो नोंथां। ओ आरो मा जों गोग्गो दैै लोंनायखौ जोङो मोननो हागौमोन। नाथाय दिनै गोबां जायगायावनो दैखौ मोननो मोनलोंनो थाखाय दैमा एबा लैथोनि दैखौ एबा ओ दै ओ बिलोनि दैखौ बाहायनाय जायो नोंथां। ओ नाथाय मा बेबायदि मैला दैखौ लोङोब्ला सुबुङा ओ बेमार जायालाफानो थाया नोंथां। बेनि थाखायनो सुङा सुबुङा बेमार आजार जानाया जादों आरो। आरो मा बेजों लोगोसे जिब जुनाराबो ओ बेमारखौ जाफानो गोनां जादों। बेफोर जादों सुबुं सांग्रांथि गैयिनि थाखाय सुबुंफोरा सांग्रांथि थायोब्ला दिनै बेफोरबायदि जा ओ ओ दैफोरा गुबुंले जानानै बे जिब जुनारफोराबो बेमार आजार जानानै खम जालां खम बिमा जालांनो नङामोन आरो नोंथां। बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोला एबा ओ आबहावाया गुबुंले जादों नोंथां। आरो मा नोंथां बारहावा गुबुंले जानाय बारहावा गुबुंले जानायखौ जों माबायदि रैखाथि एम्फौ नांदों होनना बुङोब्ला गिबियावनो जोंहा बारहावा गुबुंले रैखाथि जानायाव गायै बे मा एसे सुबुं अनजिमा बांनाय। सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बा गुबुन दाबसे थांनायाव बाहायनाय जेरै गारि मथर बैफोरनिफ्राय गनाय दुङाफ्रा दिनै ओ मा होनो जोंनि आबहावा वा एबा बार मण्डलखौ गुबुंले खालामदों। बैफोरनि जाउनावनो दिनै सुबुंफोरा बेमार आजार हां लानो हायै बिगुरनि बेराम बेबायदि गोबां बेरामखौ जों जानाय नुनो मोनदों। आरो
औ औ नोंगौ नोंथां।
आरो मा बेफोरनि जाउनावानो बारहावा गेबेंनायनि थाखायनो बार हुंखाया ओ मा होनो ओ बोथोरा सोलायलांनो हमबाय। बिफ फोरनि जाउनावनो दिनै गरम बा गरम गरमनि जाउनाव गोबां अनजिमाफोरा थैनायाव जिउजों जुजिनो गोनां जादों आरो ओ गोबां जायगाफोराव नांगौ समाव गैया बेफोरनि थाखायनो जाजोबदों आरो नोंथां। औ नोंथां ओ मा होनो बेबायदिनो ओ बार गुबुंनायाबो जाहोना जाबाय, आरो मोनसे दोङो बार गेबेंनाय एबा बोथोर सोलायनाय। बोथोर सिलायनाय जाबाय बार गेबेंनायाबोसो बि जेरै दंफां लाइफां दानस्रांनायनि जाउनाव दिनै अखा बांखा एबा नांगौ समाव मोना जादों आरो नोंथां। जेरै सुबुं उनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो नांगौ जानाय गावबा गावनि जिनिसफोरखौ दंफां लाईफांनिफ्राय सुफुङो दंफां लाइफां खौस दानस्रांनानै दिनै गावनि खामानियाव बाहायनाय जादों। बेफोरनि जाउनावनो ओ मा होनो बारहुंखा ओ दंफां लाइफां जोबस्रांनानै हाग्रामाया एवस्रांजोबाय आरो सुबुं अजिमाया बांनाय जाउनाव नांगौ रोखोमनि आदारखौ जोङो हाग्रा दानस्रांनानै जोङो बेफोराव ओ सुफुंनो थाखाय आबाद मावनाय जाबाय। बेफोरनि जाउनावबो जानांगौ आरो मा थानो जायग्रा खुलि गोनांथि जायो। बेफोरनि जाउनावबो ओ मा होनो जोंना बारहावाया गिब्रेंनाया बारा जादों आरो नोंथां।
औ औ।
आरो दोंबावो बुहुद बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथां ओ जोंना टाइमाबो बेसे दंबावो नोंथाङा, ओ
औ नोंथां ओ समजों लोगोसे मा जादों जोंहा ओ बोथोरा बोथोरा दिनै ओ जेसेबांनो समा थांदों जेसेबांनो बोथोरा ओ जोंहा जादों आरो माने गाज्रि ओ जालांदों थिग बेबायदिनो दा ओ बोथोर बोथोरनि सोमोन्दै बा आबहावानि गेब्रेंनायनि सोमोन्दै जों